हेल' औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। औ नोंथाङा दा फ्रि दंखायो ना नोंथां
फ्रि नोंथां फ्रि
औ नोंथां अब्ला आं मोनसे आयदा लानानैसो नोंथांनो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां आयदानि मुङा जाहैबाय जोंनि बर'नि हारिमु
मोनसे आइ लानानै औ खादों नोंथां
औ सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ हारिमु होननानै बुङोब्ला आं आंनो सावरायग्रोसै नोंथां
औ जागोन नोंथां जागोन औ
औ औ हारिमु होननानै मोन बुङोब्ला जों मिथिखायो नङा होमबा नोंथां औ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय मोसानाय मुसु
औ मोसानाय मुसुरनाय फिसनाय गासिबो बेफोर गासै हारिमु नङा ओमबा नोंथां औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
औ थिग बेफोरबायदिनो जोंनि ओ दा दानाय-लुनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदो आं नोंथां
इसे सावरायनो सानदां नोंथां औ औ औ
औ औ जेरै दानाय-लुनाय होनना बुङोबा नोंथां जोंनि गोदो गोदायनिफायनो जोंनि आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो दानाय लुनाया बर' हारियाव सोलिबोबायथादों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ
जेरै दख'ना दानाय
दानाय औ सिमा दानाय औ जोमग्रा दानाय औ आर'नाइ दानाय औ
दानाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौमोना गावनि गाननाय औ
सिमा नङा होमबा नोंथां बेफोरखौहाय गोदोनि जोंनि बर' हारिनि आइजो फोरा गाव गावनो दानानै लायोमोन नङा होमबा नोंथां
गावनो दानानै लायोमोन नङा होमबा नोंथां औ नंगौ
बायनो थाखाय रां रुफाबो गैयामोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ
जायनि जाहोनाव जोंनि आइजो
जायनि जाहोनाव जोंनि आइजोफोरा मा खालामोमोन औ गावनि न'आवनो औ गावनि गान औ रायजो मागिफोरखौ दानानै लायोमोन आरो लोगोसे सोहोर
बा बाजारफोरावहाय गावनि गान दानाय जिफोरखौहाय
गान दानाय जिफोरखौहाय औ फान फानहैयो उनाव नोंथां औ नंगौ नंगौ
औ नोंथां आरो जोंनाव हारिमु होनना बुङोब्ला नोंथां जोंनि जेरै मोसानाय मुसुरनाय दामग्रा आगजुफोर नङा होमबा जेरै खा खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, गंगोना नङा होमबा नोंथां बेफोर जोंनि गासिबो बर'निनो मोनफा मोनफा दामग्रा जु आरो नोंथां जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोथौ सोमोन्दो थानाय मोनफा मोन फा एंगारहायै आगजुफोर जेरै नोंथां खाम, सिफुं सेरजा होनना बुंबाथ' बेफोर जोंनि बर'निनो ओ जि आइ टेग मोनबावनायसो नङा होमबा नोंथां? नोंथां औ जेरै खामाबो जि आइ टेग मोननाय सिफुङाबो जि आइ टेग मोननाय
औ नंगौ औ औ
आरो गंगोना बेफोर गासिबो जोंनि जि आइ टेग मोनजोबनाय मोनफा मोनफा
औ दामग्रा औ नंगौ औ थारैनो
औ नोंथां औ थिग बेबायदिनो जेरै आङो एसे दा बे दानाय-लुनायनि सायावहाय बुंनो सानदों आरो नोंथां जेरै दख'ना फोरखौ जोंनि आइजोफोरा मारै दायोमोन नङा होमबा नोंथां जेरै दख'ना मोनसे दानो थाखाय जोंनि आइ जोफोरा मा खालामोमोन ज' ज' आरो सासेया सासेखौ हेफाजाब होलायोमोन गोदोनि स समाव नङा ओमबा नोंथां जेब्ला गोलावै जेब्ला बै खुन्दुंफोरखौ जेब्ला
औ
जेरै दख'ना मोनसे
जेब्ला सिथ्लाफोराव माबालाया ओमबा नोंथां खारा होनबा नोंथां अखा हादोंना नोंथां
जाबाय
दा बैफोर समाव मा खालामोमोननो जोंनि गामिनि आइजोफोरा ज' ज' सासेया सासे होलायोमोन आरो हेफाजाब होलायोमोन ओमफ्राय जेरै ओरैबायदि दंबावो जोंनाव माखासे बर'नियाव माखासे आगर बर'फोर दं जेरै नोंथां नङा होनबा फारौ आगर दाउ दाउसा मोख्रेम आगर
औ औ सासेखौ हेफाजाब होलायोमोन गोदोनि समाव औ नंगौ जेब्ला खन्दुं औ औ औ ओ खारा औ औ खुन्दुं सोंनाय होनबाय दख'ना सोंनाय गामि आइफोरा ज' ज'